हेलौ आवास थांदों
खोनादों।
औ खोनादों।
ए।
बहानि जायगाया?
हा
जायगाया लकेसना नोंना?
लकेसन
औ।
माने बे टपिकनि सायाव रायज्लायसोनब्रा
आं खोना फैयाखै।
नों खोनाफैयाखै?
औहो
मानो खोनाफैयाखै बोरै जाखो होमबा?
है खाथियाव मानसि दंमोन ओंखायनो खोनायाखै।
खोनाबाय?
औ एबार खोनादों। मा थाखोआव फरायो?
हा
मा थाखोआव फरायो ब्रादारआ?
आङो दा माबायाव फरायो इलेभेनाव
इलेभेन नांनाथ' ग्रेजुवेट जाबाय बारु गोबावयानो जाबाय। ओ फरायसालिनि मुङा?
अ आंना बे गफुर बर' हायार सेकेणडारि स्कुलाव फरायो।
आ ओमफाय ओरैनो नोंनि फराय फरायनायफोरा बोरै सोलिनानै दं?
बिदिनो मोजाङानो सोलिदों। दा जेसेबां के सार मेदाम मोना एन्सार कुइसन होदों बेखौनो रिभाइस खालामगासिनो दं आरो।
आतसा आंबो पार्स टाइम मास्टार खालायो आरो टिचिं खालाय होयो। आं सिगाङै सरिदर उननि कलेज सरिदर कलेजावनो फरायखानायमोन।
सयदर राव आंबो माबा खालामदोंमोन एप्लाइ खालामदोंमोन बेहायबो फैदोंमोन आरो आंना।
ओमफाय खालाय दिया?
दायो माय थाङासै आङो। ओमफाय बांसिन माबासो जायोना आसामिस हारसासो हा?
दिडिग्रियावबो इंगलिसनि लेरनांगौ जायोना।
ओम इंग्लिस लिरनांगौ जायोथ' आरो उनावहाय बेलेग क्रसआव जयेन जानांसिगोन। टुवेल्भ पासनि उनाव।
दा ओरैनो दा आरस'आव जयेन जानानै दं?
उम। दा आर्ट्सआव लाबाय आरो।
औ रेगुलारथ' थांबाय थायो दा
थाङो थांनायालाय ओं
उम
ओम मैया थाङाखै दाख मैयाल' थाङाखै थांदों थांनायालाय
आतसा
जोंना न'निफ्राय फरटिन किल'मिटार जायो
जोंनाथ' ओरैनो ओ फाइभ किल'मिटारफोरल' जायो टाउननिफ्राय खाथिसो जोंना
होम
आरो ओरैनो बेलेगबो कर्स लाबावदों नामा कम्पिउटारफोर ने
लायाखैमोन कम्पिउटारखौ आं सोलोंखानो जे क्लास नाइन टेनाव रों एसे माबामोन आरो आं आइटि लादोंमोन
औ
कम्पिउटारनि बागै बिनि सार्टिफिकेट दं आं दा सार्टिफिकेट मोनदों
आतसा ओमफाय बेयो ओरैनो खै बोसोरनि मोन
टु इयार्सनि
उम
दा बे सनापुराव हाबबा माबा नुबावगोमोन आरो आं टुवेल्भ पासनि
खोनादिया
हा
खोनायासै मा बुंदोंमोन
ओहो
दा बेनि उनाव मा खालायगोन सानदों माने ब्रादारा
आरो बे टुवेल्भ पास जाखांनायनि उनाव आङो मोनसे क्रस लानो सानदों आरो आइ टि आइ नि
आइ टि आइ नि माबायदि जागोन माने माबायदि खालायदों माबादि सानदों
मानियाव
ओ टुयेल्भ जोबनानै दा नों जे इलेभेनाव दङ
दा टुवेल्भ जोबनानै आं बेखौनो सानदों क्रस लागोन आरो आयनि बागै ओमफ्राय टु इयार्स आइ आइटि आइ आव‌ कर्स लानानै टु इयार्सनि माबा मोनसे मोनबा बेजोंनो जब मावनोसै आरो
नों आइ टि आइ आव कर्स लानोबा ओ इलेक्ट्रनिकखौ मोजांसिन नुदों आं माने
उम
इलेक्ट्रनिक नहले कम्पिउटार
औ
बेफोराव माने एसे दिमान दङ इलेक्ट्रनिकआव नों एभेलेबल मोनो माबाखौ
उम
ओरै जोंनियाबो लोगोफोरा एसे इलेक्ट्रनिक खालायनाय दङ बा मटर सुनिर खालनाय दङ एसेबो दा जबावनो प्राइभेट सेक्टराव हाबना दङ आरो कमप्लिट जाबाय इसोरना
टुल्खौ मोजां
आंबो ओरैनो आंना माबासोमोन डिपार्टमेन्टआव कमार्सनिसो सयदुवारावनो जोंनि टाइमाव थ्रि यार्सल'सोमोन दाथ' फर इयार्स जाबाय
दामाने कमप्लिट जादोना जायाखै
आंना दा कमप्लिट जाबाय वान इयारानो जाबाय कमप्लिटआ
दा जेरावबो माबा लायाखै आरो नों
आङो दा माबा मा होनोमोनलाय जिंङाव दङ ओमफ्राय ओरैनो जबफोरनि थाखाय ट्राय खालायगासिनो दं आरो आं बे इयारनि उनावहाय प्राइभेट सेक्टराव बेंकिं कर्स लाहैगोन आरो लाबा
कम्पिउटारफोरखौथ' अ थाइपिं खालामनो रोंखाबाय
आङो आंना डिपार्टमेन्ट इंलिसनि सोमोन ना आं बर'नि बारा फरायनो मोनदाया ओरै ओ सिगां जोंना इंलिस मिडियामाव आसामिस हिन्दील' जायोमोन ओमफ्राय आंना एम आइल खौ हिन्दी बनायनानै लादों थ' माने बर'आ एसे माबायो आरो रायलायनायावलाय हायो लिरनायावसो
जोंना दा बर' मिडियाम बा
औ सिगांंथ' सोनापुर स्कुलावनो फरायोमोन दा
औ
उम आंनाबो ओ नों मिथिगोन ना मिथिया थाय टाउनना बेयाव कमप्लिट खालायदों आं टेनखौ
टेनावलाय बेसे थांनाय रिजाल्टआलाय
सेखेन
ए ओमफ्राय सयदुवार एडमिसन लाबाय आरोना
आङो ओइ माबा सयदुवहाय टुवेल्थ टुवेल्थआवहाय कमार्स डिपार्टमेन्ट गैयामोन नालाय ओइ कन' लकडाउन खालायदों कन' लकडाउनफ्राय बेयाव सयदुराव लाफिनो आङो
बेनिफ्राय टुवेल्भ पास खालामनानै बिराद माबा दं आरो सान्सालाय टिचार लाइनावबो थांनो हायो नों
आंना माबासो मेजराहाय मेनेजमेन्ट
ए ओं
ओ जेबों नङा आङो माबा कर्स लाफिननांगौ आरो मेनेजमेन्ट बाबो डाइरेक्टथ' जाया
बै बेंकिंफ्रावबो मोनोमोन कमार्स ना
कमार्सना बेंकिं दङ इकनमि दङ ओमफ्राय ओरै मेनेजमेन्ट दङ आं मेनेजमेन्टाव लादोंमोन माने अबेबाफोर ओरैनो बायसान्स कर्स लानानै हटेल मेनेजमेन्टफोर स्किल मेनेजमेन्ट बेफोरनो खालायनो सानदोंमोन आरो
कमार्स लायिनाथ' बेनो थांखायो
बेनो थांङो
बांसिन केलकुलेट खालामनाय थायो इयो
केेलकुलेट मेथ्स दङ मेथ्स बाबो माने ओरैनो आरो नलेज बां सिम फैयो आरो ओ फैसानि हिसाब
उ हिसाब खिथाब बिराद एबारड मिनि होयो
मानसिफोरालाय ओरैनो गोराबो होनो गोरलैबो होनो आरोना
औ ओं
कमार्सजों बिराद थांनो हायो हटेल मेनेजमेन्टबो उ
आं हटेल मेनेजमेन्ट खायालासै खालायनो माने बेवहाय एसे डाउनग्रेड दंना बेखायनो खालायदिया आं
कमार्सआ बिराद माबा दं अ ए दं
ओरैनो माने गावनि इनकाम बोरै खालायो बेफोरखौ मिथिजोबो आरो
स्किलबो मोनफ्लांजोबो ना
औ बे कालकुलेसनफोरखौ बोरै अबेनिफ्राय फैसा इनकाम खालायो बेफोरबायदिखौ मोनजोबो आरो
ओमफ्राय कम्पिउटारनो मोनोमोन दा कम्पिउटार नों
औे टेलि- टेलि होननाय मोनसे फैयो
हाया
ओमफ्राय क्रेडिट डेबिट कार्ड बेफोरनि बागै फैयो आरो
मोजाङानो बियो
उम
चान्स बिराद सान्स थायो आरो
उम
डिग्रि गोनां माबाबाथाय माबा एडभार्टाइसफोर नायबाय थानांगौ बिदिनो मोनसे जब नि बागै
उम खिन्थु जा स्किल नांथारगौ थारमाने नोङो एक्स्रा एक्सट्रा फरायनांगौबो जायो आरो
गोबां बिदिनो दङ आरो कमार्स
उम नोंथ' दा आर्टस ना नों डाइरेक्ट माबा मोनसे ओ डिग्रि खालाया लासिनो आइटि आइ माबा माबि खालायबानो जागोन नालाय ओरैनो टाइम वेससो जायो दिग्रिखौ कमप्लिट खालामनानै बिदिनो माने सोरबा डिग्रिखौ दाथ' नोंसोरना फरइयारसना
आर्टस लाइना बे टिचार लाइनावसो थाङो बांसिन आर्टस जाहायो
औ ओरैनो पलिट लाइन बेफोराव हायो आरो अलराउडआव जायो
बांसिन आर्टस ना टिचार बिदिनो माबेबा फिल्म डाइरेक्टर बिदिनो थाङो आरो
औ बांसिन टिचार लाइनाव हाबो बि एद खालामनानै बि एड दि लेड
जायखिजाया मोनसे जब मोननायानो जायो आरो साक्सेसफुल
औ नों जबनि थाखायसो नागिरखायो नालाय गावनि स नि‌ थाखाय
लाइफायाव माबा मोनसेबाबो ओ माबा मावजाखानांगौ नालाय।
माबानायानो ओप्लास बुजिमोनो दाथ' फराय थाबाथ' बुजिया बेफोरखौ। उनावहाय उनावहायसो बुजिलाङो माने थांबासो।
हम। ओमफ्राय टाइमआथ' दस मिनिट जाबायमोन माथो।
नों हरफिनलाय आंनाव।
हा
नों हरफिनदोलाय।
हारसिं दानखाया नामा दाननांगौसोना हारसिं?
जानो आंथ' नायब्र फार्स्ट नोंजोंसो आंबो। रायलायनाया। आं मैयानो खालायदोंमोन ओमफ्राय मैयाहाय दहाय सानाव नायबाय मा मा खालामनांगौ होननानै लोगोफोरनाव सोंबाय ओमफ्राय दानि खालामनानै फननि अपसन फैबाय माने।
खालामोना बे एप खौ।
हो
लोगोफोराबो इउस खालामो?
आं मैयासो लोगोफोरनिफ्राय मोनदों ओं।
ए
ओमफ्राय माने आंनो मोनसे ग्रुप हरदों दै इसोर बेयावहाय माने नों सोरबाफोर फैनाय दंबा होननानै सोंलाबाय थायो नंगौ दं बेयाव? औ।
आं गैयादांलै बेहायो।
र आं दा लिंखौ हरगोन।
ओं उम उम आं दानहरसै होनबा दै ओं। होमबा अ नों दानिया आंसो हरखारदों माथो।
नों हरदोंमोन ना? आ' आं हरनो होमबालाय